नोंथांङा खोना
औ‌ जाबाय।
अ ओ नोंथांङा दायो मानि सायाव सावरायनो?
जोंङो जानायनिया जानायखौ लानोसै खोमा? बर'फ्रा मा मा जायो औ बर'फ्रा मेरला मैगं थाइगं जानाथ' मोजां मोनो नालाय
औ
बिनि सायाव सावरायनोसै ने
मा मा जायो ओरैनो बर'फोरा मैगं थाइगं?
बर'फ्रा ओरैनो नेसारेल थाग्रा नालाय बांसिन हाग्रानिफ्राय बुथुमना जायो
औ बेनिफ्राय
बिनिफ्राय दा समाव माने बायना जानायखौ बांसिन नुबाय आरो गोदोनि समावहाय माने जेबो मैगंखौनो बायामोन होननाय खोनायो आरो सब मा
औ
ग्रायाव मोननाय बारिफ्राव मोननाय बेफोरखौ बु थुमनानैनो जायोमोन जाहैदों आरो।
औ
दा नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो?
ओ नों जोंनिथिंबो बेबादिनो जायो लाइ लाफा जायो बर'फोरा लाइ लाफा खारदै संनानै ओ माने लाइ लाइखौ खारदै सङाबा आरो लाइजों बे लाफाजों रु रुनानै मैद्रु जायो आरो बेनि उनाव बे लाइखौ ओ अनला खारै संनानैबो जायो आरो
ओम
बेयाव होनो जोंनि बर'फोरनियाथ' बिराद जाग्रा दंखायो जाग्रा आदार जेरै जों सनाय सबायजों साम' जायो नङा होमबा
औ
नारजिजों नारजिखौबो जायो जों नारजिफोर बायदिसि नाजोंबो जायो अमा बेदरजों जायो बांसिनैथ' बर'फोराव अमा आरो नारजि बुङोब्लाथ' बुंनो नो नांला
बुंनांला
औ बेनि अनगायैबो जों मैथा जायो बायबानो बायदिसि सिना हाग्रानि ओ मैगं थाइगंफोरबो जायो आरो जेरै मानिमुनि फोरखो जों जायो
ओम दा गरम बोथोराव मैथा बिराद गोथाव जायोना
औ गोथाव जायो जोबोरैनो
हाग्रानि मैगंफोरा मा मा जायो?
हाग्रानि मैगङा बेबादिनो ओ बासिखा बिबारखौबो जायो औ दिंखिया जायो बेनि उनावहाय मानिमुनि जायो थास' जायो जोङो थास' थास'आथ' बुहुत जाजायो जेनेबा थास' बेदराबो बिसं अ बे मान्दे ना मा बुङो
मान्दे एलांसि ओम
औ हेलायसि बुङो दां बेखौ आरो बेबादिनो ओ जोंनिथिं बांद्राय बै बर' जि बर'फोरा दोरोङारि हाग्रानि बां द्राय मैगं नागिरनानै जायोना बेफोरखौ माने जोंनि रङियाव बांसिनै जानाय जाया आरो बांसिनै जिहेतु जोंना हाजोबो गैया नालाय खाथियाव बेनिखायनो जानाय जाया आरो बेफोरखौ ओ बांसिनै क'क्राझार बिजनि साइदफोरथिं जायफोर हाजो जो एरिया बेफोर बांसिनै जानाय नुयो आरो जेरै दौस्रेमफोरखौ नुयोना ओ बेनिफ्राय खारौ खान्दाय बि बिबारफोरखौबो बेलेग गुबुन साइडथिं जानाय नुयो आरो जोंथिं जानाय जाया बांसिनानो
जोंनिथिंबो बे बैसागुनि संक्रान्तियाव जायोना एकस' एकथा बुथुमनानै होमबा सब मैगंखौनो माने एसेब्लाबो खांथिननानै जायो आरो जोंथिंबो हाजोआ खाथि जायो नालाय
अ मा जायगा नोंतांनिया?
जोंनिया राङापारा आरो।
अ अ उम।
सनितपुर दिस्ट्रिक गोलैयो।
औ बिनिफ्राय ओ नोंथांमोना अनलाथ' ओंख्रि जिहेथु जोंना बर'फोराव दोरों ओ ओंख्रियाथ' जोंना अनलायानो जायो नङा हमबा बांसिनानो बे अनलाया माबादि सङो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै
आंथ' संनायाव बांद्राय एक्सपार्ट नंखाया बिमा संनायसो बांसिन जायो माने आं आरो हस्टेलाव थाना देरबोनायथ' दाथ' ग्रेडारावनो उननाय जायो अनलाखौ सिगां आइ मोनासो माने उवालाव देनानै जाहोबोदोंमोन आरो दा आं सङामबा ओं दा आं सङोबाय ग्रेन्डार औ
थबसियावबोसो दानिया
ए उवालखोनो माने थिखोला आरो।
औ
माइरंखौ सोमनानै दिनो
औ
माबा मोनसे मैगं संदेरनोबा बेखौ थावजों एसे एवफ्रामना लायोदांना?
बेखौथ' थावाव जों एवफ्रामनाय नुवाखै एवफ्रामाबा थास' माने जायखिजाया जेनेबा नों थाइगिर माबाजों एवोबा थाइगिर फिथाइजों एवोबाथाय माने थाइगिरखौ नों गिबियावथ' फार्स्टआवनो हाग्रोनानै लाग्रो खायो बिनि नाव हाना लाग्रोनानै बिखो एवफ्रामनानै लायो आरोना बिनि फ्रामनायनि सोमोन्दैनो बुंदों जां नोंथाङाबो ना औ बिदि एव फ्रामनानै लाग्रोयो आरो खायसे एवफ्रामो ना एवफ्रामा मिथिया किन्तु
पाय दाइरेक्ट दै होयोदां ना?
बेनिफ्राय दैखौ गुदुं खालामनानै लायो आरो दैखौ गुदुं खालामनानै लागो ग्रोनायनि उनावसो ओ बेै सामब्राम गुफुर होयोना ओमफ्राय बेखौ माने होयो खायफाया सामब्राम गुफुर होयो ना होआ मा मिथि गैया किन्तु जोंनिथिं होयो आरो सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय होनानै बेखौ दैयाव बै माबाखो मा गुन्दैखो अन गुन्दैखो एसे माबानानै लायो आरो औ बेनि उनावसो होनानै ना एवफ्रामनायफोरखो बा बेदर एवफ्रामनायफोरखो होयो आरो। आरो बैख ओ थाइगिर फिथाइदंसो जों नाजोंसो जायो जिहेथु गोखैजो नालाय गोखै अनला ओंख्रि नालाय बे
अनला ओंख्रिया दोरोङारि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ना गोदोनि हाथासुनि खुरनायाव बाहायोना बे अनलाखौ।
औ दासिमबो बाहायोदां गुबुनाव दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनो।
जोंनियावहाय हाथा खुरनायाव हाल्दैबो होनो मोना होननाय खोनादों नोंगौ दां ना?
औ हालदैबो होनो मोना।
हाथासुनि खुरनाय नुफेरबाय नोंथाङा?
औ हाथासुनिथ' नुफेरबाय आं
उम
उन्दैयावसो नुदोंमोन दायो नुवाखै।
उम आं नुफेरनाय जायाखै।
औ जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायो जेनेबा जायगा लायै खायफाया खैनाबो औ बा हिनजाव गोदानखौ बिराद माबायो आरो जंखायो बिराद।
औ माने बिनि देनो रोंनाय रोङिखौ आखलखौ नु नायग्रोखानाय जाबाय आरो
औ औ जोंनिथिं बेबादिनो हाथासुनै हुदोबा बे हिनजाव गोदानखौ गिबियावनो ओंखाम रानो हैग्रोयो आरोना बा बेनि उनाव जोंनिथिं बै ओ सेंग्रा बा साब्रैसो थानानै बा साथामसो थानानै बेबादि जानाय मोनसेबो दोङो थालिर फस्लाखौ हेबना लानानै ओ बै सिथ्ला गेजेराव बेनिफ्राय माने माइ दाम्रा जानाय होननानै बुङो आरो जोंनिथिं बेखो। बेबायदि हयो। अ बै हाथासुनि खुरनायानो बेयाव बेबाददिनो मोनसे नेम खान्थि दङ आरो ना बेयाव माइ दामब्रा जानाय होननानै बुङो जोंनिथिं।
ओंख्रिया अनलायानो जायो।
औ ओंख्रिया अनला औ ओंख्रिया अनलायानो जायो।
ओं बे अनलायाव मा बेदरफोर होयो नामा?
औ अनलायाव बेदर होयो।
उम दाउ नङाबा अमा जागोन ना।
औ बेबदिनो होयो दाउ नङाबा अमा फ्राय आरो नोंथांनि नआव मा मा ओरैनो बरफोरनि जाग्रा ओंख्रिफोर जानाय जायो।
जोंहाथ नआव इदिनो मैगंफ्रा बांसिन थाफ्रामनायानो जायो बारि दंनालाय एसे। लाय लाफा फिन्दि दं सबायाइ बिमा मैथा मैथा बांगाल मैथा गोखै बिनो उनाव दा थाइबें खुमब्रा जोगोनार मोनजोबो आरो माने बायनांगौ होनबा दालि ओमफ्राय आलुआबोथ गायखायो मेसें माबायावहाय उम मागोनि सिगांहाय बिनि उनाव दालि संख्रि बानलुफोरखौ बानलुआबो बायनाङा नआवनो बांद्राय बायनांनाय गैया आरो
ओं नोंथाङा मै
बेबोथ बायनाय नङाना कन्ट्रलावनो मोनखायो।
ओं दालियाथ जोंनि दोरोङारि जाग्रा नङा।
ओं नङा सम सम जाना जायो आरो
औ औ नोंथाङा ओरैनो मैथा जा संफेरबाय नामा?
मैथा बाथोन जायो औ आं गोथाव मोनो दालि जहल जाबा थाय
औ
दा मा ओंख्रि नोंथांमोनना?
ओ दालि
ओ बेनिफ्राय
बेनिफ्राय सबाय बिमाजों आलु। ओ आरो बेनि अनगायैबो उम बर'फोरनि दा दोरोङारिथ ओंख्रिनि बागै जों सावरायबायानो बिनि अनगायैबो जोंथ गोबां फिथाफोरबो जायो नङा होमबा बर' फोरा जेरै मागो बैसागो बायदिफोराव। ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा फिसाफोर सावनो रोंङो?
आं बे लारुखौ रोङो थावनि फिथाखौ बिनि बारि जेबबो रोङा बे एन्थाब गोरान नामा एयावथ' आं उदायथारा आं सं सौफेरनायबो जाया आरो बे लारुखौब बले संनाय जायो।
बानायनाय जायो।
ओं
औ
नोंहालाय?
आंबो बेबादिनो
लावदुम फिथाखौ बानायफेरनाय जायाखै बाखि ओ गुबुन फिथाफोरखौ सावदों।
बेनि उनाव नोंथाङा नाफाम जायोना जाया?
आं नाफामथ' जाफेराखै।
औ
नाफामखौ नुफेरदों नुदों औ मिथियो बेथ' बर' बर'निनो दोरोङारि जा ग्रा नङा होनबा?
माबायदि बानायो मिथियो दा?
आं बेनि सोमोन्दै बारा गियान गैया। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै? औ एसे एनैखौ मिथियो। नाखौ फोराननानै लाग्रोनाय जायो जां ना गिबियावनो? सान्दुंआव मोजाङै फोराननानै बिनि उनाव थास' होयो जां थास'
ओं औ।
थास' जायखौ बिसं होननानै बुङो औ थास ' स' गोसोमनि बाहायो बेनि उनाव आरो मा मा होयोथाय? आं मोजाङै मिथिनाय जाया। बिनि उनाव हास हासुङाव सोनानै दोननो जांना हासुं नङाबा दैहु बायदियाव।
मोजां माथुना बार हाबबाथाय बे एम्फौ जाबाय आरो माने बेखौ फेसेवनासो जायो नालाय।
औ फेसेवनासो जायो। बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनिथ' जोबोद दोरोङारि जाग्रा
ओं औ माने बिराद आइदिया खालामनानै जानो रोंगौ आरो बर'फ्रा।
औ बर'फोरा जोबोद मोजां मोजां गोथाव गोथाव जायो संनानै।
खालामनानैबो दोननानै गोबावसिमहालागै जानोबो रोंगौ। बे मुला गोरानफोर ना मुला गुनद्रु ना?
औ
फाथो
फाथोखौबो औ फाथोखौबोथ' जों नारजि खालामनानै जायो दोनथुमनानै '
बिदिब्ला दोनथ'नोसै खोमा?
औ दोनथ'नो हासि
ओ औ दे।